औ नों
नोंथाङा माबोरै दङ?
औ नोंथां आंथ' दासान्दि मोजाङैनो दङ नोंथां नों
औ आंबो मोज मोजाङैनो दङ। ओ दा जोङो जोंनि बर' माहारिनि दोरोङारि गायनाय फुनाय आरो दानि गोदान मुगा गायनाय फुनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनाय नामा नोंथां? ओं आं सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां सावरायजागोन दे
औ दे बिदिब्ला आङो नानै होननोसै नामा?
औ औ दे नोंथां दे
दा जोंहा गायनाय फुनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों बर' माहारिया गायनाय फुनायजोंनो सोमोन्दो गोनांबा ओ मिथिंगाजोंनो दा बेखायनो जोंनि गाहाय खामानियानो ज बाय जोंहा आबाद मावनाय हानि खामानि औ द' जोंहा गोदो दोरोङारि मुगानिफ्रायनो जेब्लानिफ्राय जोंनि आबै आबौ आजौ मोना बा आयंमोनाहाय ओ बिफोरबायदि आबादखौ मावनो रोङामोन आरो नाथाय जि साननिफ्राय निफ्राय जोङो बेफोरबायदि इसे गोसोआव सानखांनो हानाय
औ
आरो बे समनिफ्रायनो जोंहा आबै आबौ आजौ मोनाहाय ओ आबाद मावनाया खौ लाबोनो हमदों बा माबाय बिहाय आबाद मावनांगौ मा मा मा मा ओ आगजुफोर नांगौ बेफोरखौ जुगार खालामनानै थांनानै आबाद मावनो लाद
औ औ नोंगौ नोंथां
औ नोंथांनि नोंथांनि आवाजखौ नों नोंथांनि माथोखौ बां-बांद्राय खोनानो मोनाखै नोंथाङा इसे बुंफिननो हागोन नामा? औ नोंथां खोनादोंना औ औ नोंथां खोनानो मोनाखै औ औ दे नोंथां खोनाबाय दे
औ दा जोंहा ओ बर' सुबुंफोराथ' थ' गोदो गोदायनिफ्रायनो माने आबाद मावनानै जाबोनायखौ जों मिथिदों जेब्लानि जेब्ला समसिमनि ओमफ्राय जोङो ओ जोनोमबो गैबावोन अब्लानिफ्रायनो आबाद मावो होननानै नानै आबै आबौमोन हा मोनाहाय फोरमायनाय लेखा जों मोनथियो आरो
औ औ नंगौ नोंथां
आ आबाद गाहाय सुबुं बा आबादानो जोंनि ओ गुदि खामानि नालाय ओंखायनो जोङो आबाद मावनानै ओ खामानि मावबोनायखौ बा गोबां बेफोरबायदि दि ओ धोनदौलद आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बर' सुबुं फोर आबादजोंनो गिबि जों जायो। बुङो रां रुफानि ओ न'खर जाबो हादों आरो जोंहा आबादनि बेलायाव बुंनो थाङोबा ओ हाजोआरि आरो हायेनारिफोरा गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनायखौ खौ जों नुनो मोनो। जेरै हाय हाजोआरि सुबुंफोरा जोंहा ओ गय फालांगि खालामो जेराव जों मायखौ गायनो हास्लाबा बेबायदि हायाव गयफोरनि फालांगि जुखामनि फालांगि आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि जायखौ जोङो रानस्राव हायाव मावनानै ओ फिथाइ दिहुननो हायो। हुननो हायो बेफोरबायदि गोबां रो खोमनि आबादखौ मावनायगौ नो आरो बेजों लोगोसे हायेनारिफोराबो माइ आबाद आरो मेसें बोथोराव मैगं-थाइगंनि आबाद लाव जिं खा फथ बायदिसिना लेस्रा बेफोरबायदि आबादखौ जों मावनायखौ नुनो मोन आरो आरो बेजों लोगोसे जोंहा बर'नि न'खर बा बर'नि न'खराव ओ, गय आरो गयजों लोगोसे फाथैयाबो थाफाखायो बेखौ नुयोब्ला बर'नि न' न'खर होनना मोनथियो आरो ओ गोबां आगजुफोरानो जाहैबाय जेरैहाय जोङो, मोसौ हालुवानि गोनांथि जायो नाथ नाथाय गोद गोदोनि दिनावहाय समाव आबै आबौमोना खोन्थानाय बायदिब्ला जोंहा ओ खालि मोस हालुआल' दं। मा मैसोजोंबो हालेवहोमोन। बा। खायफा खायफा जायगायाव जोङो गाय मोसौजोंबो हालेवनायखौनो नुलाय लाङोमोन बिदि होननानै। बुङो आरो ओ जोंहा दिनैनि मुगानि बायदि रां रुफा होनानै बा सानसिनि हावलाद होनानै ओ माइ गायनाय बा खामानि मावफाग्रा सुबुं बेफोरबायदि लानायखौ नुवामोननो। गासैबो। ज'ज जाजाय रायजो राजाफोरा सासे सासे ओंखारबोनानैहाय ओ गासैनिबो न'खर न'खर माइ गायनाय बायदिसिना खामानियाव हेफाजाब होयोमोन बिदि। बुङो आरो बिथांखो बुंनानै होनो हागोन ना बा जोंनि गोदोनि सुबुं आरो दानि सुबुंफोरा बे माबायदिहाय आबादाव जौगाखांदोंबा माबायदि आबाद मावनो मावबोदों?
औ। औ नंगौ नोंथां। औ। गावनि जिउखौ खुंनो हानाय ओ ओ आबाद औ आबाद मावनाया। बे आबाद मावनाय याव जोंनि ओ बारि आरो जोंनि बे हायेनाव ओ आलदा आलदा जायो
नंगौ
बिनि थाखायनो औ बेनि थाखायनो बोसोराव माइ गाय ओ रानस्राव जायगायाव जानाय ना मैफोर यो ओ आबादखौ मावनाय जायो। बांसिनखौनो बेखौ नुनाय मोननाय जायो औ नाथाय ओ बे हायेन ओनसोलाव
मायनि आबाद
मोजांमोन आरोना दे बुंफिनलाय।
अ ओ खोनादों ना नों थाङा औ जोंनि हायेन ओनसोलाव औ जोंनि हायेन ओनसोलाव ओ दैनि बिबाङा गोब गोबांखायनो माइनि आबाद मावनायखौ बांसिन नुनो मोनो जायो। औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों
ओइ ओ औ नोंथां जोंनि माइफोरखौथ' ओ गोदोनिफ्रायनो गायबोखानाय जों नुबोखानाय उन्दै समनि फ्रायनो बिदिनो ओ माइ गायनायाव जोङो गिबियावनो खैथा फोनानै लाग्रोयो खोथियाफोरखौ ओ हरनै बा हरसे सोमनानै दोनो सोमना दोननानै बोखांनो हरसे बोखांनानै दोनबाय।
नोंनि माथोआव आं खोनानानै खोनादों ना नोंथाङा? बिदिनो लाथ' खोनाफिनगोन।